हेलौ हेल' औ खोनादों नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
ओं दङ।
अ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय। ओ आं नोंथांजों दायो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो टाइम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो टपिकखौ खिन्थादनि ओ गोदोनि जुगनि गाननाय जोमनाय आरो दानि जुगनि गाननाय जोमनाय जोंनि सुबुं माहारिनियाव ओ गोदोनि गोदोनिफ्राय दासिम मा माबोरै सोलायबोखो जोंनि गाननाय जोमनाया बेफोरनि सायाव नोंथाङा आंनो बुंफोरथिनानै होनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन नोंथां।
औ दे नों बिदिब्ला नोंथाङा आंनो बुंहरना होलाय।
औ जागोन दे। जोङो जोंनि माहारिया गोदो गोदाय आजो आजो समनिफ्रायनो माने
माने गोदोनि समाव माने गावबा गावनो गावनि जो नुनो मोनो दानानै गा
नाथाय आथिखालाव जोङो मेचनजों दानाय बाय फोरखौसो नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव जोंनियाव न'खर न'खर बयनावबो जि दाग्रा थाद साल गान्दै माखु जेन्थोर इन्दि लुग्रा थाव फुख्रि बायदिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो गोदोनि जुगाव जोंनि बर' आइजोफोरा माने दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखाथारमोन आरो नाथाय दानि जुगनि आइजोफोरा जोङो जि दानो रोंनायखौनो बारा नु। ननो मोन जोङो मा खालामसै आजिखालिनि जुगाव मेचनजों दानाय जि। खौसो बांसिनखौ गाननाय नुनो मोनसै आरो गो। दोनि जुगाव जोंनि दख'ना आरना गामसा जोमग्रा जि बिदिनो। बिसिना बग्रा जेफोरखौ गावबा गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं। दिहुननानै माने खामनाय जायोमोन आरो जोङो। गोदोनि समाव मा खालामोन ओ जिफोराव गाब होनायफोराबो जों मिथिङा। फ्राइ मोननाय फिथाइ सामथायाइ बिलाइ बायदिफोरखौनो जोङो बुथुमनानै।
संनानै।
जियाव। गाबखौ होनाय जायोमोन आरो बिनि अनगायैबो जों आगरफोरखौबो मिथिंगानिफ्रायनो स। खना लानो जायोमोन जेरै गोदोनि जुगनि आगरफोरा जाबाय हाजो आगर। बिदिनो दावरायाइ मोख्रेब खासि हाथाइ बिदिनो। गुबुन ना बाक्सु आगर बिदा फंबाय आगर बै। फोरबायदि आगरफोरखौ जोङो दाना गान मोनो आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि मुंदांखा। खा दासिम सोलिनाय जि आइटेक मोननाय माबायानो जाहैबाय। बिनो जाहैबाय जोंनि आर'नाइ आर'नाइया जोंनि मुलुगावनो मुंदांखा आरोना बे। खौ जोङो। गोथार हाबा बिदिनो मान बावनाय सोरनोबा होनाय बैफोरबायदियाव जों। बाहायनाय जायो आरो दावहा नांनो। थांनायाव गोदोनि जुगाव जों आरनाय जुखौ हरसें दाना हरनाय जायोमोन बैफोरनि मोनफा मोन। आ गोथां जारिमिन दं आरो जोंनि।
बेनि अनगायैबो जोङो। मा गानो जोङो हाबायाव गानग्रा दख'ना दख'ना थावसि बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मुंदांखा आरो। ओं गोदोनि हाबायाव जों दख'ना थावसिया जोबोद। मोनसे गिदिर गुवार जायगा आवग्रिनानै लादोंमोन आरो ना। बिनि अनगायैबो जोङो हौवाफोर गानग्रानि बिथोराव दङ जोङो। गामसा आर'नाइ खरआव खाग्रा फालि। बैफोर आरो बिनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोङो। गाननायनि बेलायाव जोङो।
खोमायाव गारां ग्रा। गोदोनायाव गानग्रा बैफोरबायायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना।
ओ।
जेरै जोङो। खोमायाव गानग्रा होनना बुङोब्ला मा माखौ होनना बुंगोन जोङो। ओ खेरा। जाबस्रिं थालि लरा। बायदि बायदि आरो गोदोनि बे जोंनि मुंदांखा गानग्रा जोमग्रा आरो ना। बेनि अनगायैबो जोङो गन्थंङाव गानग्राफोरनि। बिथोराव मोनो जोङो गन्थं गलि एबा नाखा फुल। ओ जेरै गल बे गोमो गाबनि सनानि बेखौ गानोमोन आरोना गोदोनि दिनाव। आरो बेनि अनगायैबो बौला बे बौलाया माबायदि। बिदि मोननो गोफार रोखोमनि बेयो माने। एसे गथा गोलाव गोफार जायो आरोना बे बौला होननाया। आरो गोदोनायाव गानग्राया जाबाय चन्द्रहार बिसाहार बायदि बायदि आरो आ। जोङो आखाइयावबो गानोमोन जेरै आसान थि बाला आसान आस्ताम बायदि बायदि आरो बै फोरखौ गाननानै जोङो समायनाय लायोमोन आरो जायनि गोदोनाय एबा खोमाफोराव जे गहेना गैया बैफोरबायायदि मानसिखौ गोदोनि जुगाव जोङो जानो गैयै होनाबो मिथिनाय जायोमोन आरो। आरो हिनजाव मानसिनि बेलायावबा जोङो मा होनोमोन रान्दि हौवा थैजानाय होननानै साननाय जायोमोन आरो गोदोनि जुगाव माने गोदोनि जुगाव सना रुफाफोरखौ गोबां जोङो बेसेन गोनां होनना सानना लायोमोन समाय होनोनो थाखाय गानोमोन आरो सनारु खफा गानायनि गेजेरजों न'खरनि दों गोरिबफोरखौ जों सिनाय जायोमोन बैफोरनि फारसे जोबोद सांग्रांथिमोन आरो गोदोनि दिनाव
आरो
आरो दानि जुगावथ' दख'ना बायदिसिनानि बेलायावथ' गोबां जों गोदान गोदान ब्रेन्ड निबो नुनो मोनसै गोदोनि बायदि जों आखाइजों दानायखौ नुनो मोनला जेरै दानि गोदान ब्रेन्डनि दख'नाफोरा जाबाय बिबार एफ एन एफ लफाइस बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो गोदान जुगजों मानसिफ्रा सोलायबोनाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा गोबां डिजाइन डिजाइननि गावखौ समायहोनो थाखाय गानग्रा जोमग्राफोरखौ दिहुननानै गाननो रोंबाय आरो गोदोनि जुगाव जों बैफोरबायदि सानखान्थिखौ बारा साननो रोङामोन आरो टेक्न'लजि होननाय बुस्थुआ गोदोनि दिनाव गैयामोन आरो जों आ आखाइजोंनो दानाय नाथाय जों साननो थाङोब्ला गोदोनि जुगनि बायदि जोङो दानि जुगाव दानि जुगनि जिफोरा गोदोनि बायदि गोबाव जोरनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोबा गंगा बियो मेसिनजों दानाय जि जानोसै अबेबा गोबा जानोसै अबेबा मा जानोसै गोदोनि आखाइजों दानाया जों पियर होननानै सानना लानाय जायोमोन आरोना नोंथां।
गुबुन खांनांगौ
औ नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो आंनो फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ आं नोंथां गोदोनि गाननाय जोमनायनि बागै आंहा बांद्राय बिदि नलेज गैया नोंथां।
औ औ।
ओद माने बुंनो थाङोब्ला माने गाननाय जोमनाय बुङोब्ला ओरै ड्रेसफोरनि सायाव ओ दानि दानि मदार्न जुगाव माने गासिबो फेसन जाजोब्बाय गुसुं गुसुं नङा होमबा नोंथां? माने बेब बेफोरो माने सोलायबोजोब्बाय आरो जुगजों लोगोसे
औ औ। माने गोदोनि बायदिखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां
औ नुनो मोनला नोंथां। ओ नोंथाङा दानि बे गोदान जुगनि फेसन जुगाव ओ दानि गाननाय जोमनायखौ लानानै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। दानि जुगनि फेसन जुगाव बुंना नायोब्ला जों बेराफारसेथिं नायोब्ला
हेल' नोंथां। औ खोनादों।
हेल' नोंथाङ एसे साइडआव थांनो हागोन नामा?
नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ।
ओं माने गोदोनि जुगनि गाननाय जोमनायनिफ्राय दानि जुगनि गाननाय जोमनायखौ जोङो बारा मेगनाव नांनायब्लाबो जोङो बारा खयजाया आरोना नोंथां। मानोना दानि जुगाव जोङो ओ बैसो जानायफोरनि थाखाय साबजाथाव नङा आरो ना। मानि दानि मरदान जुगाव गाननायफ्रा बिदिनो हान थु बारनाय गानो सोरबा गानोब्लाबो जिला जि था बैफोरखौसो बायना गानो आरो। आंनि बायद बा बैफोरखौ गाननियानो साबसिन मानो होनोबा जों एफा बेसेन गोसानि दाम होनानै गानो। बेखौनो जोङो जिला जिथाखौ बायनानै गानखायोब्ला जोङो माने साबजाथावखौ नुनाय जाया आरो। सोरबा बिमा बिफा थागोन सोरबा गिदिर मानसि थागोन सोरबा दि गावनि फोरोंगिरिफोरानो थागोन। बैफोराव जोङो दानि जुगनि मदान जुगनि गाननाय जोमनायखौ बारा साबजाथाव नुनो मोननाय जाया आरो। नाथाय गोदोनि जुगनि रुजुनायाव नायब्ला दानि जुगनि गाननाय जोमनायफोरा दिजारनफोरा साबसिन जायोब्ला बो जोङो जिनि बेलायाव कुवालिटिनि बेलायाव जोङो माखौ नुनो मोना मोजां कुवालिटिखौ नुनो मोननाय जाया आरो। माने गोदोनि जुगनि
औ माने गोदोनि जुगनि माबाया आखाइजोंनो बानायनाय खुन्दुुंबो जोङो न'आवनो बानायो। गाब होयो इदिनो आगर आखायफोरखौबो न'नो गावनि आखायजोंनो दांनाय दांनाय खामनाय जायो। नाथाय दानि जुगनिया जों मेसिनजों दिहुननायनि थाखाय नोंथां माने बारा साबजानायखौ नुनो मोना आरो ना।
माने लुबैनाय बायदिखौ मोननो हानाय जाया आरोना नोंथां।
ओ लुगैनाय बाय जों मोनोब्लाबो नोंथां जिफोरनि कुवालिटिफ्रा मोजां नङा आरो ना नोंथां।
औ औ
ओ बैफोरबायदि आंनिस आंनि नुनायाव माने गोदोनि जुगनि गाननाय जोमनायफोरा। साबसिनमोन आरो ना गोदो मान सनमाननि बेलायावबो इदिनो नायनायनि बेलायावबो गाब होनायफोरनि बेलायावबो जोङो जि निजोर थाय बायदिफोरखौ नायनानै गोदोनि जों दानिजों रुजुनानै नायोबा जोङो। आलादा आलादा नुयोब्लाबो जों गोदोनिखौ बावगारनो हानाय नङा आरो ना नों थां मानोना गोदोनि जुग निजि इन्दिनि बे मुलुगावनो मुंदांखा बेसेन गोसा जों बेखौ जानला मोनला मानसिफ्रा गोसो जाब्लानो दानो हानाय जायाना। बेनिखायनो जोङो गोदोनि जुगनि जिफोरखौबो नेवसिगारजोबनाया आथिखालाव मदान जुगनि जों गानो बांसिन मान सियानो गानो अब्लाबो जोङो गोदोनिखौ गारोब्ला जोङो माने गावनि ट्रेडिसोनखौ जानगार होना दोननाय जागोन आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
खोनादोंना नोंथाङा
औ आं खोनागासिनो नोंथां।
अ' मानो बिनिखायनो जोङो गोदोनि जुगनि जिफोरखौबो आथिखाल मुगायाव मदान जुगा फैदोंबाबो जोङो बैफोरखौ गारना मोननाय नङा आरो। मानो होनना बुङोब्ला जों बैफोरखौ नेवसिनानै दोनोब्ला जोंनि आसार खान्थि हारिमु बायदिसिनाया जो स्रांलांगोन होननानै आं सानो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
औ दे होमबा ना नोंथां जा समाबो जाबाय बायदि मोनदों आङो। जोङो सम मोनोब्ला उनाव सरायफिन। गोन नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय औ।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औे